हेलौ
हेलौ
अ हेलौ।
हेलौ नोंथां औ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ। गोजोन बेलासि नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि मोजां खालामलायबाय नोंथां।
औ।
औ नोंथांनो आङो औ औ। नोंथां औ। नोंथांसो आं मोनसे गोनांथार आयदा लानानै सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ। फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना। हेल' हेल'
औ हेल'।
औ खोनादों खोनादों औ औ हेलौ खोनादों ना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ औ औ माने नोंथांजों आङो। मोनसे गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन दा
औ नोंथाङा हागोन।
औ औ। माने बे गोनांथार आयदा सावरायनो गोनाङा जाहैबाय माने बे बुहुमाव बे फुङाव बिफां लाइफांखौ जोंनो मानो नांगौ। आरो बे बुहुमाव बिफां लाइफां गैयाब्ला बे बुहुमा मा जागोन बेनि सायाव नोंथां। आ आंनो। एसे फोरमायहरनो हागोनब्ला आं मोजां मोनगौमोन नोंथां।
औ नोंथां जोंहा जोंनि दा इयाव जोनो मानो बिफां लाइफांखौ नांगोन होननानै बुङोब्ला जोंहा बिफां लाइफां गैयाब्लानो जोङो अक्सिजेन मोना आरोना आरो जोंहा अक्सिजेननि थाखायल' नङा जोंहा बिदिनो गोबां बिफां लाइफांफोरखौ नांगौ जायो। जोङो न' बानायनायफोरावबो जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगौ जायो आरो आरो ना नोंथां बिदिनो जोंहा दा न' बानायनो था खायबो जोंनो गोबां कार्टफोरनि गोनांथि जायो जेरै खखि दान्नाय दरजा दाननाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो जेरै सेरपालें आरो बिदिनो बायदि बायदि ओ कार्टफोरनि गोनांथि जायो आरो ना नों थां औ आरो औ नोंथाङाबो बिनि सायाव एसेफोर माबाफोर बुंनो हागोन नोंथां
औ औ हागोन हागोन ओ बिफां लाइफां होनना बुङोब्ला बिफां लाइ फाङानो ओ जोंनि बुहुमखौ माने सोरजियो आरो सोरजिजायो
औ
बे आबहावा बे आबहावा होननागौ माने बिफां लाइफांजों लोगोसेनो जोङो आबहावाखौ हमना लानाय जायो आरो माने बे बिफां लाइफां गैयाब्ला बे बुहुमा माने ओ जिब मुलुगा माने बे बुहुमाव थांना थानो हानाय नङा आरो नोंथां माने बे बिफां लाइफांनिफ्रायनो जों बा जि मुलुगा माने अ जा अक्सिजेन मोनबाय दङ बेखौनो जों लानानै माने गोग्गो देहा लानानै माने गोजोननि माने बे बुहुमाव गासै जिब जुनार मानसिजों लोगोसे थांनानै दं आरो नोंथां लोगोसेनो आरो बिफां लाइफां गैयाबा बे बुहुमाव माने रान स्र' स्र' बालाबारि जानानै गासै बिफां लाइफां जिब जुनारफोर माने थैलांनानै बुहुमा जोब स्रांनायनि लामायाव थांगोन आरो नोंथां लोगोसेनो नोंथाङा बुंनाय बाददियैनो आ थिग बिदिनो जों बिफांफोरखौ बिफां लाइफांखौ जोङो बायदिसिना फारनिचार टेबोल सियार दाननायफोरावबो इउस खालामो आरो न'आव बानायनायफोराव इउस खालामनाय जायो ओ थिग बिब्दिनो जोंनि आबहावा गाज्रि जानायफोरखौबो जों बिफां गायनानैनो माने आबहावाखौ जों गोग्गो लाखिनो हायो आरो आरो बारहावा बा आबहावाखौ जोङो थाजिम मोजां खालामनो हायो आरो जेसेबां आबहावा गाज्रि जागोन एसेबांनो जों बिफांखौ जेसेनो गायो एसेनो मोजां होननानै जों साननाय जायो आरो मोजां आरो थिग बिदिनो जोङो बा जुन खालारावबो आबहावा सान हिसाबै बिफां लाइफांखौ लानानै फालिनाय जायो आरो थिग बिदिनो आरो दा नोंथांमोननिस बिफां लाइफाङा बेसेबां परिमान बा बेसेबां दं नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायरनो हागोन ना आंनो बिफां लाइफाङा बेसेबां खमिलांदोंना बेसे बां बारिदों
नोंथां दा जोंनियावथ' बिदिनो ओ गामि ओनसोल नालाय बिदिनो गोबां बिफां लाइफां बिफां लाइफांफोर दङ जेरै जोंहा बागानफोरबो दं जेरै लबर बिफांनि बा गान गाम्बारि बागान सिगुननि बागान आरो बिदिनो बायदि बायदि बि बिफांफोरनि बागान दङ आरो बिदिनो गय बिफांनिबो बागान दं
औ औ
जोंहा मिथिंगाया बिफां लाइफांजोंसो जोबोद समायना नुयो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो मि थिंगायावनो थानानै जो बोद मोजां मोनो आरो ओ जोंहा बिदिनो मिथिंगानि ओ गेजेरजोंनो जोंहा जेरै जुनारफोर मैदेर मोजां आरो बिदिनो
औ औ
अराय बेफोर बायदि बायदि जिब जुनारफोरा बेयावनो थानानै थाजिम।
औ औ।
जोंहा बिफां फांबा बिदि गायनानै दोननांगौ आरो अब्लासो जोंना मिथिंगाया जे समायना जानांगौ बिदि बिफां बिफांफोरनि बबां बागानफोराव मोनोमोन।
औ औ जोंनियावबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो माने बिफां लाइफाङा एसेबां गैद्राय नङा। दङ नाथाय जोंनि ओनसोलाव एसे हाजो ओनसोल नंद्रायखाय माने एसे मिडियाम आरो। खोब गोबांबो गैद्राया माने नांगौखिनिया दङ बिनिखायनो जोंनि ओनसोलावबो माने बारहावाया बरथमान बे समाव माने जोबोद मोजाङानो। मानो होनबा जेरैबो साखाथिंजोंाय जेरैबो नायोब्ला जों बिफां लाइफांखौ जेरैबो नुनो मोनो सोमखोर समायना जेरैबो गेदेर गेदेर बिफां फिसा फिसा दंफां औवा बायदिसिनाखौ गावबा गावनि बारि आरो बागानफोराव जों नुनो मोनो आरो। थिग बिदिनो नुनानै जों गावबा गाव मोनसे गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो। मानो होनोबब्ला टाउन सह ओनसोलनिख्रुइ जों गामि ओनसोलाव थानानै माने मोजां आबहावा बिफां लाइफांनिफ्रायनो सोरजिजानाय मोजां आबहाव आरो बारहावाखौ लानानै जों गोग्गो देहा लानानै थानो थानो हादों आरो नोंथां। द बेनो आरो आरोबाव दा बिफां लाइफांखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो। बिफां लाइफांखौ मोनसे एंगारनो हायो आरो आं गिबियावनो बुंखारोमोन नोंथां खलाादों नोंथां। हेल' हेलौ औ औ खोनानोाथों औ आं गिबियावनो बुंखार औ। आं गिबियावनो बुंखादों माने बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय माने एंगारनो हायो होननानै ना मोनथां जिब जुनारनि थाखाय जेरै बिफां लाइफाङा जोंनो मा होनो साननि सिगांनि बे फैनाय गोबां माो बेखौ बिदुं गोबां दुंखावनाय आथिखालावथ' दुंनाया गोबां बारा जान मोनदों बारानिफ्राय बारा बैफोर दुंनायफोरखौ माने बिफां लाइफाङा जोंखौ माने साया बा रोखा साया होननानै रैखाथि होननानै जोंखौ माने थांना थानायाव रैखादार नङाब्ला जों। बिफां लाइफांा खम जानाय बायदि नै साननि बिथिंजों जोंनाा जागौमोन जों गोबां जिब जुनार आरो मानसि दुमसिफोरा माने सानदुंजों खामसंनानै राननानै थैलांगौमोन आरो थिग बिनिखायनो माने बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनां जाय माने बुहुम सोरथि जानायनिफ्रायनो बिफां लाइफाङा थानायनि थाखायनो जों सुबुं बा जिब जुनार गासैबो बे बुहुमाव थांनानै दं होननानै आं सानो आरो।
औ।
नोंथाङा मा सानो बेनि बेनि बेलायाव
औ नोंथां नोंथाङा बुंनो बिदिनो आंबो बिदिनो सा आरो ना हेल' नोंथां खोनादों ना औ औ आरो नोंथाङा औ। आरो नोंथाङा बिदिनो बिफां लाइफांजों जोङो मा मा बानायनो हायो बा मा मा मोन नो हायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां
औ औ बिफां लाइफांजों जों मोननो हानाया बेबायदिनो बिफाङाथ' गोबां रोखोमनि बिफां दं बिफां लानानै बिफां गोबां गुन गोनां आरो बिफां लाना बिफां बनल'सो जायो दा जोङो गोबां मोजां मोजां दंफां होनना बुङोब्ला जोङो साल सिगुन बेफोरखौ बांसिनै बुङो खनालु बेफोरखौ बुंनो गोनां जायो आरो दा आथिखालाव खालफोरखौबो गोबाङैनो मोननाय जायो बेफोर गोबां बेसेना गोबां बेसेना गोबां दा बेफोरनिफ्रायनो फारनिचारखौबो बानायनाय जाया आरो दरजा खिरखि बायदि बानायनायखौबो जों नुनो मोनो गोबां प्लास्टिक बा गोबां जोरथाय होयो आरो बेफोरो डेक्स बेन्सनि अनगायै आरोबाव गुबुन गुबुन दंफांफोरबो दंबावो जेरै गाम्बारि आरोबाव बायदि रोखोमनि बिफांफोरखौ नुयो आरो जों माने गुबुन गुबुन रोखोमनि थिग बेफोरबायदि गोबाङानो देक्स्क बेन्सनि अनगायै आरो गोबां खामानि बाहायनाय जायो दालं दालां बानायनायफोरावबो बाहायो आरो गोबां
उम
बिल्दिंनि खामानि मावनाय बा फाक्कानि न'फोरनि बायदि बायदि खामानिफोराव माने बे दं फोरखौ लानानैनो बांसिनै बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरोबाव बन बन हिसाबै गोदोनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला दंफाङा माने गोदोथ' गेस बायदिसिना गैयामोन होननानै नोंथां खोनादों ना? हेलौ औ औ गोदोथ' गोदो गेस बायदिसिना बिदि गैयामोन थिग बिदिनो गोदोनि सुबुंफोराबो माने बन बा दंफांखौ लानानैनो हाग्रा ओनसोलाव थांनानै दंफांखौ दानना लाबोनानै बन खालामदोंमोन आरो बे बनखौनो माने फाननानै रां रां खामायदोंमोन बा ओंखाम ओंख्रि बेजोंनो संनानै माने बिसोरो सोनारदोंमोन आरो थिग बिदिनो आथिखालाव बुंनो थांबा बे बनखौ जों मा होनो आथिखालावबो बै गेस दंब्लाबो गोबाङैनो बाहायजानाय जाया माने बै दंफांखौ लानानै माने बनखौ बन बानायनानै बे बनजोंनो गोबाङानो दाबो जों संनायखौ नुनो मोनो लोगोसे नैबे बनखौ हाथाय गलाफोराव फाननानै गोबाङानो रांखान्थिखौ आरजिनाय नुनो मोनो आरोबाव बे कात कात बा थबता बेफोरखौ हाखावनानै फाननायनि बेलायावबो गोबां रांखान्थियाव गोबां रां आरजिनायनि बेलायाव जों गोबांखौनो बेफार फालांगियाव जाफुंसार जानायखौ नुनो मोनोसै आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबादि दंना सोरबाफोर दं बिफां लाइफांखौ हानानै जेन गोबां रां मुलाम्फाफोर खालामनानै
नोंथां जोंनि आथिखालावथ' दा बिदि ओरैबादि दानि जुगावथ' गोबां सुबुङानो गेसजोंसो संनाय जायो नालाय नाथाय बिदिनो बिफां लाइफांनि दालाइफोर बाय नानै गोलैनाय बेफोरखौनो खायफा खायफा खायफा खायफाथ' बिदिनो गोरिब न'खरनि थायोना बिसोरो बेफोरखौनो बुथुमनानै बिदिनो अरजों ओंखाम संनानै जायो आरोना आरो जोंहा दा बिफां लाइफांनि बेलायावबाथाय बिदिनो गोबां बागान बानायोना बेफोरखौनो जोङो हाफायनानै फानहरनाय जायो आरो बेजोंनो गोबां रां मोननाय जायो जोङो औ औ नोंथां जोंहा बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां। जों जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जाासिगोन नामा औ